औ औ हेलौ खुलुमबाय नोंथां।
ओं खुलुमबाय नोंथां औ खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
ओं
उम मा खालामदों होनदों नोंथां दायो?
ओ नै नोंथां ओ दंथ'यो दासान्दै ओरैनो।
औ औ औ औ नोंथाङा जुदि फैब्ला जेन'बा जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावराय जागोन ना नोंथां?
औ सावराय जागोन नोंथां।
ओम जोङो ओ दिनैनि सावरायनाय आयदायाव जेन'बा जोंनि बर'फोरनि जानाय लोंनायनि बागै सुंद' सावराय जागोनना नोंथां?
औ जागोन नोंथां।
औ औ ओम बिदिब्ला नोंथाङा सुद'यै जागायग्रोदो ना।
अ। ओ जोंहा बर फोरनि जानाय लोंनाय गोबां रो खोमनि जानाय लोंनाय जोंनि बर'फोरा दङ जेरै
उम उम।
थाङोबा गुबै बर'नि गुबै ओंख्रि अनला ओंख्रि, सबाय ओंख्रि बायदिसिना नाफाम बेफोर बायदिनो जाग्रा बेसादफोरखौ बर'फोरा जानाय जायो। आ नोंथाङा अनला ओंख्रिखौ बोरै संनाय जायो बेनि बागै एसे बुंथिना होनो हागोन नामा नोंथां?
उम उम
जुदि नोंथाङा एसे गोनो गोथो जादोंबा जोंनि ओ नैथिंजायनि ओ अनला ओंख्रिखो बोरै संनाय जायो बेनि बागैबो एसे खोथाना होगोन आङो।
ओ ओ ओ औ नोंथाङा जागायग्रोदो दे औ दे।
औ औ जोंनिथिंजाय बर'फोरनि गुबै ओंख्रि होनोबा जोंनिथिं अनला ओंख्रिखौनो बुङो गोदोनि फ्रायनो ओ बर'फोरा बे ओंख्रिरि जाबोबाय थानाय बर'फोरनि मोनसे गुबै ओंख्रि। अ जोंहा बे अनला ओंख्रिखौ संनायनि जाखिनि ओ मावगोनां खामानि हाबाफारिफोर थायो बे ओंख्रिखौ जोबजासिम बानायनायाव। आबुङै बानायनायाव बेफोर जाबाय ओ जोंहा माइरंनिफ्राय दिहुननाय अन गुन्दै। आरो बे ओंख्रियाव होफानो थाखाय जोंहा नों गोबां रोखोमनि जिनिसफोर लानो हायो जेरै। अनलाजों लाफ्रि बासिखि बिबार। बायदिसिना जाग्रा बेसादफोर होफादेरनो हायो आरो अनलाजों दाउ। बेफोरखौ जोङो बाहायनायखौ गोबां नुनो मोनबोदों गोदोनिफ्राय। अनला ओंख्रि संनायनि जाख खिनि हाबाफारि बेयो जाबाय ओ जोंहा गिबियावनो ओंख्रिखौ संनो थाखाय दो दोख्लाखौ मोजाङै मानजिनानै। बेहाय गोग्गो दै होनानै फुदुंनानै लाग्रोनांगौ जायो। ओंख्रिखौ संनायनि सिगां जोंहा माइरंनिफ्राय अन गुन्दै बायदिसिनाख खौ देनानै ओम मस्ला मस्लि पियास सामब्राम बायदिस बेफोरखौ थियारि खालामनानै लाग्रोनांगौ जायो। बेनि उनाव जोङो दैखौ। गोहोनानै एबा गुदुं खालामनानै जोङो। बेफोर बेसादफोरखौ होनाय जायो जोंहा बे बेसाद होनायाव गोबां समनिबो ओ समफोरबो नेनांगौ जायो मानोना। जों मोनसे मोनसे सम लानानै थि बेसादफोरखौ थि समाव होआबाथाय। जोंनि ओंख्रि जाग्रा बेसादा थावनो नागिरा। बेनिखायनो जोंहा। अनला ओंख्रि संनायाव गिबियावनो दैखौ।
ओ गुदुं खालामग्रोना गोहोग्रोना लानानै अन गुन्दैखौ ह होनाय जायो फ्रि फ्रियै बेनि उनाव बायदिसि ना बेसाद नोङो नाफोर होयोबा जाग्रा बेदरफोर होयोबा बेफोरखौ गिबियावनो एवफ्रामना लाग्रोनानै जोङो। बेफोरखौ ओंख्रियाव होनाय जायो दै गोनानै। बेनि उनाव मोनसे बे बर'नि अनला ओंख्रिखो जिउ होग ग्रा मोनसे बेसादानो जादों बे जाबाय ओ गंगार दुन्दिया होनो। नोंथांमोननिथिं बेखौ मा होनो आं मिथिया जोंनिथिं गंगार दुन्दिया होननानै ब बुङो नोंथां बेनि उनाव जोङो। बे अनला ओंख्रिखौ गोबाव समनि थाखाय।
यो मोनहोनो थाखाय।
जोङो गोहोखांनानै ओंख्रिखौ खांनानै दोननाय जायो बेनिफ जानो थाखाय बे थियारि जायो आरो आरो बेज जों लोगोसेनो जोंहा जानाया जाहैबाय जोङो अनलाखौ जोङो मोनसे गो थां थं मोनद्रायो बेनि उनाव जोङो नांगौ जायो जेरै फोरनि गुबै नाजों बानायनाय ना थास' दुदालि बेफोरबायदिज जों देनानै फोराननानै देनाय नाफाम बेखौ बां सि‍न बाहायनाय जायो बे
औ। खोनादों ना नोंथां
खोनादों ना नोंथां
औ औ खोनादों दा खोनाबाय औ
औ नोंथांमोननिखै बांसिनै बर'फोरा माबायदि जाग्रा बेसाद जेनेबा ओंखाम ओंख्रिफोरखौ माबोरै बाहायनाय जायो नोंथां
ओ ओ जोङो नोंगौ ओ नोंथाङा जेसेबांखिनि फोरमायबाय जे अनला ओंख्रिनि बाहायथि आरो माब्रै सङो खोब मोजाङै आं गियान आरजिबाय होननानै सानो मानो होनना बुङोब्ला संनाय खावनायनि बेलायाव आं एसे ओ लोरबां नोंथां आं बारा एसेबां माने मोनफेराखै ना नोंथां खोनादों
औ खोनादों नोंथां
थ' बे बेखायनो जेन'बा ओ नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोननानै खोब मोजां मोनबाय थ' नोंथाङा सोंनाय बायदि जे जोंनि बे ओनसोलावहाय गुबैयै जोङो मा मा ओंख्रि जायो होन्नानै बुङो ब्ला नोंथां सरासनस्रायै जोङो ओ बर'फोरा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोनाय ओंख्रिफोरखौबो जोङो खोब जायो ओ जोंनि बेवहायबो जायो जेरैहाय नोंथाङा बुंनाय बायदि अनलाजों ओ लाइजोंहाय अनला फाख्रि जानाय बेनिफ्राय ओ अनलाजों मा माखासे गोखा मैगं जेरैहाय मोदुमफुल बिलाइ मोदुमफुल बिबार बेनि फ्राय बासिगि बिबार बिदिनो जेन'बा आरो खार' खान्दाय बिबार लोगोसेयैनो आरो गोबां गोबां बायदि बायदि बाव जेरै बेदरफोरबो औवा मेवाइ बेनिफ्राय बे बेफोरजों जोङो जायो आरोना ओ बेनिफ्राय जेनेबा जोङो अनला ओंख्रि होनना बुंनाय लोगो लोगोनो नोंथां जे बे जोंनि मोनसे आसार खान्थिजों नांजाबनाय ना नोंथां जेरैहाय ओ गोदोनि समाव एबा आथिखालावबो
औ नोंथां
ओ मा होनना बुगोन बेखौ हाथासुनि बर'नि हाथासुनि हाबा जायोब्ला जोङो अनला ओख्रिखौ बाहायनाय नु नुनो मोनो ओ हिनजाव औ औ हिजाव गोदाना जेन'बा बे ओंख्रिखौ सङो आरो बेवहाय माने ओ जेरैबायदि नोंथाङा दहाय फो फोरमायदों अन गुन्दै देनानै दैयावहाय फुदुंनानै जेनेबा बेयाव खारै हरनानै एबा ओ बेदरफोरखौ जों साइदाव संना लानानै होसननाय जायो बेबायदिनो जेन'बा संनाय खावनाय फोराबो ना नोंथां थ' बेफोरखौ नायोब्ला माने जों बुंनो हायो जे अनला ओं ख्रिया जोंनि आसार खान्थिजों मोनसे गोथौ सोमोन्दो दङ जाय सोमोन्दोखौ माने जोङो ओ दिनैसिमबो नुनो मोननाय जायो ओनसोल लायै ओनसोल नङा होमबा आरो बेनि अनगायैबो ओ नोंथाङा बुंनाय बाय दि जेनेबा बर'फोरा गोबां बायदि बायदि रोखोमनि ओंख्रिफोरखौ जानाय नुनो मोनो जेरैहाय जोंनि बे ओनसोलाव जाबाय थानाय हिसाबै बो आं मोनथि मोनो जेरैहाय था थालिर फस्ला ओंख्रि अनलाजोंबो जायो नोंथाङा आरो लोगोसेयैनो फाजाबो एवना जानाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जेरैहाय जोङो ओ मानि मुनि हाग्रानि ओ बेनिफ्राय माथि गालदाब मा होननानै बुङो नोंथांमोनथिं आं मिथिया जोंखै माथि गालदाब होननानै बुङो नोंथां बे मैगंखौ बेनिफ्राय ओ मा होनना बुंगोन नोंथां जेन'बा हा ग्रानि मैगं थाइगं आरो जेसेबांखिनि मोनो जेरै सिब्रुनिफ्राय लानानै थास'निफ्राय लानानै थारुन बेदरनिफ्राय लानानै गोबां बायदि बायदि ओं ख्रिफोरखौ जोङो माने सानफ्रामबो जानायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां बोथोर लायै बोथोर बबे बोथोराव जि मैगं थाइगंआ एभेलेबेल दङ बा मोननाय जायो बै मैगं थाइगंफोरखौनो गासिबखौबो माने जोंनि नैबे ओनसोलनि सुबुंफोरा माने जायो आरोना नोंथां ओ जिहेथु जेन'बा जोंनि बर'फोरा ओ मुलि हारिनि बिफां लाइफांफोरखौबो खोब मोजां ङै ओंख्रि जानो मोजां मोनो जेरैहाय जारि माना मुनि बेनिफ्राय आरो गोबां बायदि बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंफोर गोखा गोखै बेफोरखौ माने खोब मोजाङै सिनायो आरो जेनेबा बबे मैगं थाइगंखौ जायोब्ला जोंनि देहाया मा जायो जेरैहाय खिफिलौवा बेन्दों ना नोंथां? ओ बेफोर गासिखौबो जोंनि बर'फ्रा मानो ओ जोबोद गुवारै आरो जोबोद मोजाङै जानो रोंगौ बाहायनो रोंगौ होननानै आं बुंगोन आरो नोंथांना? आ बोथोरजों जिहेथु जोंनि बर' हारिफोरा माने जोबोद गोथौ सोमोन्दो गोनां। औ औ खोनादोंना नोंथाङा?
ओ माबानि जोंना नेटवर्कनि एसे प्रब्लेम जागोन बायसा मोनदों आङो।
अ अ नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै दायो?
बुंनायखौ ओ बिदिनो थार थाथ' थाथ'नाय बायदि खोनादों आरो नोंथां आं एसे।
दायो खोनाबायना नोंथाङा?
अ नोंनि बुंनायफोरखौ एसे थाद'नाय बायदि खोनादों आरो आं नोंथां माने।
औ नोंथाङा खोनाबायना दायो एबारो
खोनादोंना नोंथाङा?
अ अ आं खोनागासिनो दङ नोंथां हेल'। हेल'। ह
ओ नोंथांनि माखासे ओ जेनेबा जाखिनि जानाय लोंनायनि बागै औ आंनि सोंनाय बे सोंनायाव आं नोंथांमोननि जेनेबा नोंथाङा खोथानाय बायदिसिना जाग्रा बेसाद बेफोरबायदिखौ जोंनावबो एखेयानो जानाय जायो।
बाहाय जोंनिथिंबो बेफोरबायदिनो एखेयैनो बेफोर मैगं ओ बायदिसिना जाय गोथां मैगं मैलाफोरखौ जोङो अर्गेनिक हासार मोसौनि गोबोरखि बायदिसिना फोरजों दिहुननाय जायो बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो बे बेफोरखौ बाहायनाया जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजांबो जायो। मानोना बेफोराव जेबो मेडिसिन मुलि होनाय जेबो जिनिस थाया बेखौ आं सानो आरो माने जोङो ओ गुबुननि नानै होफैनो न'आवनो बानायनाय गोबोर हासार बायदिसिनाफोरखौ होनानै दिहुननाय फसलफोर मैगंफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहानि थाखायनो मोजां जायो होनना आं सानो आरो। नोंथांमोननि
औ औ नंबाय नोंथां ओ खोनादोंं ना नोंथाङा दायो?
अ नोंथां
औ औ।
औ खोनादों ना नोंथाङा?
औ औ समाबो
जोंना समाबो जाबायमोन नोंथां होमबा नोंथांनि साबायखर नोंथां बेखिनि जा बर'फोरनि जानाय लोंनाय बेखौ आंनो एसे खोथानायनि थाखाय सुंद'यै। नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय।
औ दो औ दे औ।